औ नोंथां अ नोंथां नोंथां अ। आं नोंथांजों फन खामनायनि गाहाय ओ हाब खार'नानो जादों नोंथां नोंथांजों आं मोनसे मा होनो जोंनि बर' दोरोङारि जानाय लोंनायनि स सोमोन्दै सावरायनासो फनखौ हरनाय जादोंमोन जेरै नोंथां मा होनो ओ अनला ओंख्रि संनाय सबाय ओंख्रि संनाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन ओ। औ दा बिदिब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोनथिखायो नङा होनबा नोंथां बिदिनो सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि नाफाम अनला ओंख्रि नङा होनबा नों थां दा गिबियाव आङो सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौ नोंथांजों सावरायनोसै दा गिबियाव जोङो सबाइ ओंख्रि संनानै जानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियाव सबायखौ नांग्रोगौ जायो बे सबायखौ जोङो मा होनो ओ मेसें बोथोर जेब्लानाखि जोङो माइ गायखांनानै बा माइ मारा मा होनो माइ आबादा जोबो अब्लाना जोङो बै माइ दुब्लियावहाय जोङो सबायखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां बे सबाइखौ जोङो फोनानै बिदिनो ओ से दान बा नै दाननि गेजेराव जोङो बे सबाया फुजानाय जाहैयो आरोना नोंथां आरो बे सबाइखौ जों फुनानै लाबोनानै जोङो माइ मारा होखांनानै जोङो बे
ओ मा होनो सबाइ मैगंखौ जोङो मोननाय जाया आरोना नोंथां। आरो बे सबाइफोरखौ जोङो मारा होनानानै दसे सम फोराननानै जोङो लानाय जायो दा बिनिफ्राय जोङो बे सबाइ बेगरखौ जोङो मोनो आरो आरो ना नोंथां दा गिबियाव जोङो सबाइखौहाय सबाइ ओंख्रि जानो थाखाय जोङो बै सबायखौ जोङो गिबियाव एवनानै लाग्रोनांगौ आरो एवनानै गोरान जायोब्ला जोङो बे सबाइखौ मा होनो होख्रेमनायाव जोंहा गोरलै जायो आरोना नोंथां जेब्लानाखि जोङो सबायखौ एवनानै जोङो दानि जुगाव जोङो माने गोदोनि बायदि होख्रेबनायखौ नुला आरोना नोंथां गोदोनि दिनाव जोङो मा होनो बै मा होनो ओ सिलफाथा होननानै बुङोमोन अन्थाइ अन्थाइाव जोङो होख्रेबनायखौ जों नुनो थाङोमोन आरोना। नोंथां आरो जोङो बेनि उनावहाय जोङो बथलजोंबो जोङ नाख्रेनानै होख्रबनायखौ जों नुनो थांदों। दानि जुगाव खिन्थु मा जोंहा मेर्ला दानि गोदान गोदान मुगायाव ग्रिन्डार होननाय बेफोर बा मेसिनाव जोङो बे सबायखौ उननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो बे सबाइ उननायखौ जोंहा गोदोआव मा बुङोमोन जोंङो सबबाय खुनाय होननानै बुङोमोन आरोना नोंथां सबाइ फुनाय माने जोंहा सानि बे गोसोम गोसोम बिगुरखौहाय जोङो बै सिंनि गुफुर मोदोमजों आलादा खालामनाय आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सानि बे बिगुरखौ संफायोब्ला जोंहा ओंख्रिया माने ओंख्रिनि रङा गाबा एसे गोसोम जायो आरोना नोंथां
औ थांगोन
दा जोङो बे सबायखौ खुखांनानै एबा होख्रेमखांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे सबबायखौ रुनानैबो लानांगौ आरो ना जोङो रुगोरगोन सिगाङावहाय जायनाखि जोंहा गुरै जायो आरोना नोंथां दा बिनि उनाव जोङो सबाय ओंख्रिखौ जों माजों जागोन जों बेखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनाया मोजां जेरै जोङो सबाइखौ माने बांसिन जोङो सबाइखौ दाउजों जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोंहा नाजोंबो जायो सोरबा सोरबा दा जोङो दाउजों जानो थाखाय जोङो सबाइखौ जोङो मा गिबियावहाय बेदरखौहाय एवनानै लाग्रोनाया मोजां आरोना जेरै जोङो दाउखौहाय ओ बिदिनो संख्रि, बानलु, थाव, हालदै जिरा मस्ला होनानै जोङो दाउखौ एसे राफोद खालामनानै एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ दा बिनि उनाव जोङो खांनानै दोननांगौ आरो ना दा बिनि उनाव जोङो सबायखौहाय जोङो रुखांनानै जेब्लानाहाय रुखाङो अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव जोङो संफिननांगौ ओ मा होनो जों बै स मा होनो जेब्ला बे सबाइया रुइखांजोबबाय जोङो रुइयो अब्ला जोंङो बे दाउखौ जोङो एवनानै लादोंमोन ना जों बे दाउ एवनानै लानायावहाय जोङो मा होनो ओ बे सबायखौहाय जोङो ओ लगायनानै बा ल' हमनानै होनांगौ आरो नोंथां आरो बे सबाइया मा जोंहा ओ गोदौबाय थागोन आरोना बिदिनो दसे सम गोदौबाय थागोन बिदिनो नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट जोङो बेखौ गोदौहोनो नांगोन आरोना नोंथां आरो जेब्लानाखि बे गो-गोदौखांङो बा गोदौवो गोबाव गोदौवो अब्ला जोङो बेखौ संख्रि साखिनानै नायनाया मोजां आरो संख्रि साखिखाङोबा जोंहा बे सबाया मानि मोनजासे जाबाय आरोना नोंथां दा बेबायदिनो आङो सबाय ओंख्रिनि उनावहाय जोंहा दंबावो ओ अनला ओंख्रि ना दा अनला ओंख्रिखौबो आङो नोंथांजों सावरायनोसै दा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा मा नांगौ जोंहा अन गुन्दै नांगौ ना नोंथां बे अन गुन्दैखौ जों माइरंखौ देनानै जोंङो मोननाय जायो आरो नोंथा गोदोनि जोङो उवालाव देनाय जायोमोन आरो दानि जुगावहाय जोङो बेखौ ग्रिनडार मेसिनफ्राव जों होख्रेमनानै लानायखौ नुयो आरोना नोंथा दा बेबायदि बिदिनो जोङो अनलाखौ माजों जागोन जोंहा बेखौ थियारि खालामखानांगौ सिगाङावनो जेरैनाखि जोंङो अनलाखौ दाउजों जानो ना मेवाइजों जानो बे बे जोंङो थियारि खालामनानै लानाया मोजां आर ना आरो सोरबा सोरबा एम्फौजोंबो जायोना अनला ओंख्रि अ नोंथां दा बेनि उनावहाय जोंङो ओ अनलाखौहाय जोङो ओ देखांनानै गुन्दै खालामखांनायनि उनाव अनखौ जोङो ओ लानांगौ दा बिनि उनावहाय जोङो बै बेदर माजों जागोन जोंङो बेदरफोरखौ दाउजों जायोब्ला जों दाउखौ एवनानै लाग्रोनाया मोजां आरो बे दाउखौ जोंङो जेब्ला एवनानै लाखांङो अब्ला जोंङो मा ओ एवखांनानै जोंङो बेखौ खांनानै दोनगोन आरो जोंङो मोनसे सारायावहाय दै गुदुं फुदुंगमोन आरो ना जेब्लानाखि दैया गोदौ अब्ला जोङो बै अन गुन्दै जायनाखि जों दिब्लेनानै लादोंमोन बे अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारना होनांगौ आरो ना जायनाखि जोङो बै अन गुन्दैया ज' जानानै ला थाखायाया बा जोङो बेनि उन हाय बे मा होनो अनखौ जोङो ओ दै लगायनानै दैजों लगायनानै जोङो लखबनानै होनांगौ आरो ना दै दुंनायाव बै गोदौनायावहाय जायनाखि बेबायदि खालामाब्लाबो जोंहा अनलाया गथा खानानै थाया आरोना नोंथां दा बेबायदि ओ होनानैहाय जोंहा दसे गोदौ होनांगौ आरो बेवहाय जोङो एसे खारै होनानै लानांगौ आरोना नोंथां जायनाखि खारै होयोब्लाथाय जोंहा अनला ओंख्रिया गोजा रं जाबोबाय आरो ना आरो गोथाव बेबायदि महर लाबोबाय बि उनाव जोङो जेब्लानाखि गोदौबाय थायो अब्ला जोङो बेदर एवनानै लानायखौ जोङो अनलायाव होसनांगौ आरो ना नोंथां बेबायदिनो जों बेदरखौ सोंखांनानै बिदिनो नैजि मिनिट बा थामजि मिनिटसो गोदौ होनोनानै जोंहा अनला ओंख्रिया जाजानाय जायो आरो ना नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां आङो जोंनि मासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नथांजों सावरायबाय नोंथाङाबो आंनो माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा जाबाय थानाय दोरङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ फोरमायनानै होदो नोंथां
औ औ नोंथां औ नोंथाङा जेरै जोंनि दोरोङारि फोरबोनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बेफोरनि गेजेरावनो जोङो आं नोंथांनो ओ मा होनो नारजिजों अमा बेखौ आं फोरमायनो सानदों गिबियावनो बुंनांगोन नारजिखौ माबोरै माब्रै मोनो एबा मवानिफ्राय मोनो गिबियावनो जोङो नारजिखौ मोननो थाखाय ओ मा होनोारजिखौ जों फाथोखौ फोग्रोनांगो जों फाथोनि बसिनार नारजिखौ मोनो नालाय नोंथां गिबियावनो फाथोखौ फोग्रबाय फोननानै जोङो बेखौ ओ जेब्ला देरो अब्ला जों बेखौ दाननानै बिलाइखौ खानानै फोराननांगोन नोंथां। फोराननाय लोगो लोगोन जोंहा मा ओ बै बिलाइयाबो जोंहा ओंख्रि जानायाव खामानि फैबाय आरो मा बे फाथोनि बेसेे बा दंफांनिफ्राय जोंहा फाथोनिफ्राय बिगुर मोनो एबा बेजे मोनो बे बिजजेयावबो जोंहा मुलाम्फा मोनो गोबां नोंथां बेखौ बुङो मा फाथो आबाद मावनाय बेनि गेजेरजों जोंहा मा मोननै मुलाम्फा जायो नोंथाङां मोनसेया जाबाय जोंहा फालांगिनि थाखायबो एबा आबादनि थाखायबो जाबाय नोंथां ओ मुलाम्फा जाय आरो गुबुन फारसेनि जोंहा नारजि ओंख्रि संनायाबो मुलाम्फा जायो नोंथां थिग बे बेबायदिनो जोङ नोंथां बे फाथोनि बिलाइ गो-गोथांखौ खानानै फोरानबाय फोरानखांनानै जोङो बेखौ मोजां ओ फोराननानै नै बेखौ जों जेब्ला जानोसै समाव जों मादो जागोन बेखौ जोङो सायख'नो हायो नोंथां। जेरै जोङो नारजिखौ ओंख्रि जानो थाखाय मा होनो अमाजों जानो हायो जों नोंथां आरो माजों जानो हो हाबो होनोमबा अमानि ओ भिभ' भान्दारफोरजों जाबावनो हायो नोंथां अब्लाबो मा जबोद गोथाव जायो आरो मोनसे अमानिनो बुस्थु दंबावो बेनो जाहैबाय अमानि मेजेम बेजोंबो जों मा नारजि ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो मारों जागोन बेखौ जों सइस खालामबाय अमा बेदरजों जायोबा अमा बेदरजों नारजि नारजिखौ नुथां आरो जोङो फुज जानो थाखाय जों गिबियाव नारजिखौ जोङो मा खालामनांगोन फुंबिलियावनो एबा से घन्टा सिगांनो जों नारजिखौ दैयावसोमनानै दोननांगोन नोंथां अब्लाना मा जागोन बे नारजियाव थानाय मैला मै था एबा ओ गोखा बियो ओंखारलङोन नोंथाङा खावसे नोंथां आरो मा मैलाफोरा। साफा जानानै बेखौ जोङो जेब्ला नाग्लि नाग्लि सुयो होमबा नारजि गोखायाबो एसे खमायो नोंथां। बेनि थाखायनो मा जोङो दोआव नारजि गोरानखौ जों सोमना दोनग्रांगौ नोंथां। बे नस्थं खालामनानै जोङो नारजिखौ जोङो सुबाय सुखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सिखादों मिजि एसे गोबा गोबा हानांगोन जाहाथे मा थाबनो गेब्लेयो। बेनि उनाव जोङो मादों जागोन। जों अमाखौ सायख'दों नोंथां अमाखौ जों गिबियावनो मा खालामनांगोन नोंथां। एवफ्राना लानांगोन नोंथां अमाखौ मोजाङैनो सामब्राम ओ रोसुन बिदिनो गोबां बानलु सानलु होनानै मोजां एवखांनानै लाबाय मस्ला थस्ला होनानै एवफ्रानानै फ्राम नानै बेखौ हायखांनानै दोननांगोन नोंथां हायखांनानै दोननायनि उनाव जोङो। ओ मा खालामनांगोन नारजिखौ जों बै दोआव एबा सारायाव होनानै। जोङो दसे सम संखै एबा खारदै होननानै जोङो बेखौ मा होनो दसे सम संनांगोन जेब्लासिम मा बे एनारजिया गुरै जाया अब्लासिम ओं संबाय थाबाय संबाय थाबा मोनसे समाव बेनि दैया राननांगोन नोंथां रानबा जेब्ला जोङो दै होनांगोन। नि उनाव जोङो दसे सम गोबाव थामजि मिनिटसो जों गोलौ होनांगोन। उनाव न बियो जेब्ला गोदौबाय थागोन अब्ला बियो मोनां जागोन अब्ला जों बेयाव खारदैखौ नायनांगोन नोंथां खारदै नांगोन होनाखै बेखौ नायबाय जों नायनानै। नाखैबा खारदो होनानै दसे सम गोदो। होबावनानैजि जेब्ला रुयो अब्ला जों मा खौ मा होनो सागंनो सानांगोन जाहाथे मा नारजिया गेब्लेजोबो नोंथां बेनि थाखाय जोङो साग'नोखा साबाय सानानै जोङो नारजिया गेब्लेबायबो ओमफ्राय अमा बेदरखौ जों होनानै गोबाव सम गोदौ होबाय थानांगोन नोंथां। जाहाथे मा बे नारजिया ओंख्रिया मा होनो अमानि रसजों लोगोसे मा होनो नारजिनि रसजों गोरोबलायो मोजां गोरोबलायो बे बेफोरबायदि खालामोब्लासो मा बे नारजि ओंखरया गोथाव जाग्रो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो गो दसे सम संबाय संनानै जोङो माबायदि थटेेज जादों जोङो बेखौ साखि बायदों। सौखैनांगोन नाखै मस्ला नांगोन नाखै बेखौ नायनानै जोङो साखिनायबाय नायनानै जेब्ला गासिबो थिग जायो अब्ला जों मा बेखौ खांनांगोन नोंथां। मा जानो नारजि ओंख्रिया जानाय महराव फैगोन नोंथां। बेबायदि नारजि ओंख्रिखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा संनानै जायो नोंथां। खायफा खायफा दा बे ओंख्रिखौ मा होनो। गोदो गुबुन हारिफोरा जायामोन नोंथां नाथाय। ओ जोंनि बर' सुबुंफोराल' जायोमोन दा नाथाय बेफोरखौ मा होनो रस-रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव नुदाव नुदाव गुबुन हारिफोरा बेफोर रस्टुरेन्टाव हाबनानै सोङो सोंनानै बुङो ओ नोंथां बेयो मा ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंनि बर' बिगोमाफोरा बुङो बे जाबाय नारजिजों अमा बेदर ओंख्रि अ नंगौ नामा आंबो बा थेस खालामनायनि होननानै बिसोरो टेस् खालाम दिनै नारजि ओंख्रिखौ बिथांमोनहाबो जानो हमबाय आरो नोंथां बेबायदिनोबा नारजि बो जोंना मा फालांगि महराव सोलिलांनायखौ जों नुनो मोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बे नारजि ओंख्रिया ओ गोबां सुबुङानो जाजाग्रा जाबाय आरो जोंनि बर'फोरनि अनगायैबो दा नोंथां समावथ' जाना फैबाय जोना नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दोनथ'नोसै औ औ दे नोंथां औ